गासैबो एखेखाना?
गोबाव जाबाय ओ हेलौ औ दासो खोनाबाय जा गोबाव जादों।
ए माबारा आबदेद होदोंमोन आं ओमफ्राययो फनानो थाब हाबफेराखै।
बेखौनो-बेखौनो बे एफखौनो बि एफ। फनो
बेखौ नङा दस्रा एपसखौ
ए
स्टरेज बारा जाबायलै ओंखायनो
उम
ओंख्रि
औ मा ओंख्रिमोन।
आलु बाथोन
ए
आलु बाथोन बुथ बाजासोमोन
औ-औ दासो फरिखानोफ्राय फैदां आंबा। संबावआखैनो दाससो बरिगानिफ्राय फैदों। गैयारा हाबोयाखै हो एसे हा हाबो आखैनो।
ए एसे बरमोन होनदों नामा।
ओ सेकमोन
औ माबा सेक
औ
बोरै जागोनथाय।
नोंनि फैसाया हाबफैयाखै।
हाबफै बायरा
नोंथांआ फैदों दा।
औ-औ द दहायनो मैयानो फैदों आंना।
औ मैया मोनायाव जोखुन जाया।
स्निजिस्नि
थामजौ स्नि थामजौ स्निजिस्नि ने।
औ स्निजिबा फार्स्टआव माबा नै रां बेजोंसो स्निजिस्नि जादों। बेजोंसो स्निजिस्नि थामजौ स्निजिसे। नोंनालाय बेसिबां
नोङो मेरला रायलायथारो नामा?
ओइ मेरला नोङा दिनो ओम माखासे जिर' जिर'सो देखायदोंथ' आंना ओमफाय साबमिट हरनाङा मोननो हरफ्रांजोब्बायना आङो।
साबमिट होनाङामोन।
ओहो जिर' जिर' देखायनायखौ ओमफाय जिर' जिर' देाखानायखौ सो साबमिट हरजोबफ्रांबायना आङो।
ए सोरथो फोरोङा बेबायदि हरनाङा होननानैलाय?
सासे बिउ ब' जानाय बिसोर फोरोंहरदों जिर' जिर' देख देखायनायखौ साबमिट होनाङा नोङा बा मायनास जायो होननानै दानख' जायो होनना
उम आंनिया माबासो रा
मा?
सेजौ ब्रैजिदाइन।
गासै गासै ना दा उनाव हाबबावनाय?
खोनाबाय।
गासै ना उनाव हाबबावनाय?
मारै थाबथाखो?
थाबथायाखै आंनाव खोनागासिनोथ'।
नोंनिखौ थाबथानाय खोनादों।
ए गासै नामा? खोनायाखै।
मारै जाखो?
मोजां खोनागासिनो दं आङो।
ए दासो मोजां खोना
ए गासै ना मा होनदां?
गासै नङा मैया हाबफैनाया
ए ओमफाय सिगांनियालाय सिगांना?
सिगांनियाबो जिखुनु जाया थटेल माबा जाबाय नैजौ नैजिसो जाबायदां।
औ औ औ खोनादो।
फनखौनो बारा रायलायनाय जायाना आङो।
ओ औ।
सिगांबो सासे लोगोजोंल' रायलायो दाबो नोंजों सानैल'सो जादों।
ए
सोरनाबा सोरनाबा गोबां हाबदोंनो माथो
औहाबो सिगांबो फार्स्ट हाबजेनन्नायाव स्क्रिनसट हरला बायदोंमोन ना ग्रुपयाव बिदिनो सथरसोसो नुदों आं सोरनिखौबा सोरनिखौबा
दा बुरजा बानायनाय। हाबला खोमा बिदि
दस दिनजों दस दिनजोंनो हाबो नामाथाय?
बिदिसो
ओम
सोरनाबा सोरनाबा रायल्लायजाना ख मा होनो गासिबो बुंजोबबाय होन्दों माथो।
औ सोरनिबा सोरनिबा टेक्स्टआ जोब्बायदां। बिसोरो बांसिन रायलायो ना नोंनिया बेसेबां थांखो बे माबाया टेक्सआ?
आंना फसिसजन थांबाय नैजिबा थांबाय?
नैजिबा ने आंनियाबो बेबायदिनो एखेसो माथो।
एखेसो होनबालाय ।
नों मेरला राय्लायबावबाय होमबालाय दानो।
आं रायज्लायाखै दा नोंजोंसो। दे रायलायदोनि नोंजोंसो फार्स्ट। दा नोंजोंसो रायज्लायगोदां दिनै।
ओंखाथ' दिनैथ' आंजों फार्स रा नङा
दिनैनिया दा रायलायनायानो फास आंना
ए गोदाना ओहो
ओ गोदाननो गोदोन माने ओम हाबनायाथ मैयानो हाबदों ओमफ्राय दिनैनि रायलायनाया नोंजोंनो फार्स्ट। औ
पेमेन्ट स्टार्ट जागोन ना
औ औ औ बिदिनो खोमा। नोंनो फार्स्ट दिनै
खुनुरुखुम रिसासोनो मोनानो जाबायलै।
सान्दुं दुंबाय एबार आइखांबाइखां गाबोन दुंबाय आइखांबायखां जासिगोन।
नङाबा अखा दोमहैलुबाबो जि गरमथो माथो दिनैनो ने।
मोनबाय आं दुंनायखासो गस्ला एरियानो गोदो फजबनानै दंमोन सुनोबो मोना मानोबो मोना। मोनाम ग्लुंजोबनानै दं रुमाबो
आंनाबो मोनाम जोबखांबायमोन ना रुमसिङाव दोनहै नाया सुनाय सुनायाबो सुनाया रानखाला।
आबो ओ
खान्थालासो जा मोजां मोजां दंमोन नै। जोंनि एसे खोलाहा गार्देन दंब्रा खान्थाल बिफां दङ नै फिथाइ दङ दा लायनानै जाफैनांगौ। गाबोन दं नामा नोंसिना। खोनाबाय। खोनायाखै।
खोनादों।
औ गाबोन दङ खोनादों खोनादों खोनादों गाबोन दं दा।
औ गाबोन दं। नोंसिनिजों एखे। बेदिनो जाखायोना। हाखायो दा गाबोननिखौ।
हायलि।
सो खालामनांगोन एसे आलदा आलदा रोखोमसो खालामनांगोन। फरायनायानो मोजां जायासै नालाय।
एबारसो मोजां फरायनांसिगोन।
नोंसोरनि कलेजाव टिचारफोरा मोजां फोरोङो नामा।
फोरोंनायालाय मोजां फोरोङोलै। फोरोंगिरिफ्रालाय।
स्टुडेन्टफ्रालाय मोनसे माबायाव डपार्टमेन्टाव बेसे बुरजा जायो।
ए फरायसाफोरा फरायसा। नफोरा जोंनियाव। सेजौ नैजि। दंमोन बर फोर बरनियाव। बरफोरनियाव बर मेजर लाग्राफोरनियाव। आ ओमफ्राय। दस्रानिखौथ मिथिला नोंङो जायखि जाया जोंनिया। सेजौ नैजि। माखासे हाबै हाबैफोर दङ आरो।
होमबालाय बुरजायानो जायो ने।
बुरजाखा।
ए दा मा खालामगासिनो।
नै ओरैनोसो दङ आंहाबो।
ए आंबो जिरायनानैसो दं नै। संथोंसैलै गावसोर सालाफ्रा ओंखामखौनो संनानै दोननो बायोब्रा
ए
फरिखा हैनानै फैफिनलायनानैसो संफैनांगौ जायो जों। ओमफायो गावसिनि गावसिनि फरिखाबाबा जोंहा संनानै दोनबाय थायो।
नों-नोंसिनि सेनियर ना माथो?
औ जोंनि सिनियर औ ओमफायो ओइ गावसिनियावबा सं संना दोननाङो जोंनियावबा संनानै दोना ओंखाम उखैलाङो ओमफ्राय फैनानै सं फैफिननो बायो ना
औ औ
फैनानै आरो संफैबावो ओंखायनो रागाजोंनानै दांफा देरहैयासैलां। ओइ मोनजायाबा मोनजाया दा दस्रायाव जाहैगोनलां साननानै।
हटेलाव जाहैगोन साननानै ब्लद फैबाय आं।
खोनायाखै? आं दाननानै हरफिननो होनदां।
र' र' आं दाननोसै होनबा।
औ दे दानहर दे